हेलौ दं ओरैनो जिरायनानै
जेरावबो थाङाखै
बिजनियावसो दं
ए मा लायदों
ओरैनो फैदां
मानसि दोनहैदों नामा?
मानसि ओ
औ सि-सिनायबाय दा
हा
सिनायदोबा नामार नामा सिखांहैखादों
नामा सिखांखायो ब्रा
रायलाय दं बार' मिनिट
मा बार' बेलाय जिनै मिनिट ओंख्रिया र' गोसोखांनांसिगोनसो ना
नोंनालाय
मा होनोमलाय बियो गोजा गोजाया बेन्दों बा बेन्दों मानलाग्राया गोलाव गोलावआ नोंङा ले बिफाना गोजा गोजा
खादोब इसे
सिफ्रुबा आखाइायाव रं नांलायब्रा
मैफ्राय मैफ्राय
अ मैफ्राय मैफ्राय बिजौ आलु नाथुर गोरान ओमफ्राय खांखिलर आलु भाजा
उम मालायसो गोथाव बहा बेरायहैगोन थांगोन नामा नोंलाय बिजनियावलाय
हा
बिजिनियाव अबाव बेरायहैदों?
बेरायहैयाखै बिजनियाव बेरायग्रा जायगा गैयालै हा
मा लायदों
बिजनियाव मानसि दोनबोदों मानसि दोनबोदोंलै
ए ए खोनादों।
फाय दिनि जेरावबो थांनाङा दाहाय?
जेरावबो थांनायाथ' ओहो।
ओमफाय नो फैगोन नों?
हा?
नों फैगोन?
आं नङा। आं नङा नोंसिथिं।
ए
आंना बेेलेगावसो थिलगावसो आंना।
लगाव गासैयावबो सोलिजोबदों नामा?
औ
मैयानिफ्राय होनदों नामा?
दिनैनिफ्रायसो।
माथो मैयानिफ्रायनो?
मैयानिफाय जायो नामा?
सोलाबगोन ना सोलाबाथाय गथ'फ्रा जोंना!
ए बिदि जायो खबर होआखै?
खबर होबाय होनायाथ'।
नोथां मााब्रै दं खबर सबर?
मेंनो ओंखारलाय लाङो लां खबर सोंबाथाय।
मानो मेंलाबायनांग'?
हारसिं हारसिंना मा खोन्थानो! मा खोन्थानोसो मोनो आङो।
आ मा खोनथानो
दं दंसाबो बर्थमान माबायाखै। गोथाङै थैथ'वाखै।
नंगौ नामा?
उम गायनाय फुनायानोथ'लै!
हाल जांख्राबा लेंहरदो।
उम जागोन दे गायना होफै।
उम हाल जांख्रायाव गायहैला बायगोनरा
नोंना माइ गायो नामा?
गाग्लिलाबायगोन हा?
माइ गायनो रोङो नों?
मानो रोङा बेलाय।
आयौ। गायलाय बावोसो आरो। आलि खोनोलाय?
आं आलि खोआ।
ऐद ऐ माथो खोथिया रोगाग्रा दुब्लि बारियाव।
उम।
खोथिया रानना होग्रा।
अनलि माबायावल' थांगोन हालजां - माबाल' जाहैनो।
जि मोजां मेंखायो आयै दुब्लियाव आरो खोथिया रानबा।
हालजांख्राल' जानो थांगोनब्रा थिकसे आरामनो।
उम हाल जांख्रासो जालायनो हायानो गैया जोंना।
उम।
नोंसा माइ गायगोनना गाया मोनलाय?
गाया।
गाया।
उम हो।
उम बायनासो जायो नामा? ना आदि होयो?
हा बो गैया जोंना गरिब सो।
उम।
दखरसेयावनो थायो।
उम दखरसेयावनो थोयो?
बे हा दरखरसेयावनो थायो। ब्रा जोंना गायग्रा हा गैया।
ओ।
आनानै थांखा जाबाय
ओ दय माबा सोआव साराय आतता दा मानि बबावबा थांगासिनो नामा?
थाङाखै मैया माबा आथि मंगल जाहदों बेराय थावथाव
उम बबेयावमोन‌ बा?
आमतेकायाव रबिथानिया
अ रबितानि
बाथ' नोंआ दिनै ट्रेभेलिं
हम मा होनदो?
गैयालै गैयालै होनो नो नागिरा
बेथिं आनन्द बाजार आनन्द बाजार लाव गाव लावगाव साइद हा
बिजनियावबो आनान्द बाजार दंमोन
औ होनदोंलै ओरै माख्राथिंजाय माख्रानि साहा खोनायाखै?
औ खोनादों।
उम
खाथियानो माथोस'
हो
खाथियानो दस'
उम जायालै जेबो माबा मा होनो खामाय जाया जेबो गाबनोसो ओंखारबाय आं आं जिरायना दङ। उम। ओमफ्राय माथो खालामदो दालाय
दङ ओरैनो दाहाय खारनोसैलाय बेलासि
साबेसे थाङो?
सानै खारहांदो
हा
सानै
ओमबालाय साथाम जाबाय माथो जोंनियावबा सोर सोर फैगोन
नोंसिनाव आदा गौथमजों भुमिता खोमा औ उरमिला उरमिला
मानसि नामखौनो मिथिया आङो दासिमबो सोरनिखौबा सोरनिखौबा
उम।
नुबाबो आङो? थानाय जानो हागौ थ। म मानि। एखाद सासे जानांगौ। आ जाव। खोनादों। खथ एगथा दुयथासो जानो हागौ।
जेरावबो थांथाराखै।
गैयालै थांनाय जायाखै। बेरायनो?
औ
सर'लपारा थिंलाय थांगौ सानदोंमोन। एसे उम गुदुं जाबा
उम।
फरायनाय जाबा थांफेराखैबो नायना फैनो नामा सानदोंमोन। लोगोफोरबो गैया ओमफ्राय।
र' नोंखौ जों थांब्ला ला लेंहरगोन नोंनि गारिखौ लानानै थांगोन थावल' स सोना होगोन।
उम दायो दायो। जायो दे।
जों एसे बुरजा जागोन।
बुरजा? सादजोन।
सयजन साद थ्रोस जानो हागौलै। जों
दायो दा सरलपारायाव ना बेलेगाव?
सरलपारायावनो थांगोन दुग गैगोन इन्जय बेरायहै इन्जय बेरायहैगोन।
दायनथ' सान्दुं गोसा दुंबा थांगोन। सानदुं गोसा दुंबा थांगोनलै।
औ अखा हाबाबो थांगोन। अखा हाबाबो थांगोनब्रा होजों दुंहैयोना बोथोरा बेलेग बेलेग जायो।
ए
औ होजों दुंहैयोबो होजोंहाय मालाबा दोमैयोबो बिदि जायो मोन
औ। बायदि टाइमाव मोजां ओमफ्राय।
नों हायोबा फुङावनो थांनांगोन जोंथ' बेरायथावथावसो थांगोन नालाय एसे इन्जयबो लाहैनांगोना होजोंहायनो जाहैलाबायनोसै बायनानै लांखानानै। दाथ' लामया मो जाबाय।
हा आं थांफेराखैलै खनसे थांफेराखै आङो।
थांनोसै।
बै साहाजोंसो जायो नामा रायमनाथिं? ना बिथिं जाया?
मुरि
बिसमुरि खाथियाव नामा?
होम?
बिसमुरिनि खाथियावनो ओरै बिसमुरिनि खोला जायो ना साहा जायो?
साहा। नौ नोगोरा।
नौ नोगोर। बिस बिसमुरि। बेखौल' मिथिया आङो बेलेगखौ मिथिया।
ओइ दानजासिगोन मिथिबाय बार'बानो दानगोन।
दे रायलायबाय था बेरायनायनिखौ रायलायनांगौ ब्रा एसे सोंनांगौबो बेरायनायनिखौसो रायायनांगौ नालाय सोंनांगौबो बेरायनायखौसो रायलायनांगौ बाय बेरायनाय जानाय नों मा जा नों दा मा जा
आङो जेबो जायाखै बारखौ हां लागासिनो दं।
बारखौ सोहरगासिनो दं।
नंगो नामा?
हराखैनो आङो रावनावबो।